औउ। खोनादोंना औ नों थां दायो आङो जिरायनानै दङ।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा?
जाबाय नोंथां दवहायनो जादों दै दा सानजुआवल' जानाय जाया नालाय दहाय फुङावनो जाबाय आरो।
अ।
औ ओमफ्राय नोंथां
औ नोंथांनाव नोंथांनाव कम्पिउटारनि सोमोन्दै मोननैसो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
हायो नोंथां हायो। ओ आङो ओ औ। आङो कम्पिउटार इदिनो दखान होनाया दा दिनैसिम बोसोरथाम जाबाय बियो गंसे मा होनो आंनि दखानाव गंसे ओ गामियारिनि मोनसे सेन्टार दङ माने। बिदिनो आरो हाथाय बायदि दङ आरो थाय जाया खिन्थु हाथाय बायदि आरो ना। ओ बेयाव बेयाव आङो माने बे दखानाव होनाय जादों। बेयाव माखासे कम टारा जाहैबाय जोंना ओरैबायदि ओ जि खामानिखौ जोङो ओ मबाइल मबाइलाव मावनो हाया बेफोर खामानिखौ जोङो माखासे कम्पिउटारनि जोहै मावनो हाजोबो। नङा होमबा। कम्पिउटार होननाय टार होनबाथ' ओ फ्राय मानसियानो मिथियो। जोंहा बेयाव मा मा मावनो हायो। जिहेथु जोंहा सब मा होनो वर्ल्डआव जेसेबां दङ। बुहुमाव जेसेबांनाखि मेसिनफोर दङ बे फोर माखासे मे सिनफोरखौ जोंहा ओ कम्पिउटारनि जोहैनो माखासे ओ खामानिखौ। सामलायनाय जायो आरो माने जेरै माखासे ओ इन्जिनियारिं इन्जिनियारफ्राबो जेरै मोनसे ओ ओ बुस्थुखौ खालामनाय सिगां ओ बेखौ बैफोरनि डिजाइनखौ माने कम्पिउटारफोराव माने ओ द्राब आखिनानै माने लाग्रनो गोनां जायो आरो लोगोसे गोबां खामानियाव हेफाजाबायो जेरै मोनसे कम्पानि सालायनो थाखायबो जोंनो कम्पिउटार नांगौ जायो नङा होमब्ला? जेरै माबा मोनसे ओ माबा मोनसे हिसाब खिथाब लोगोसे मोनसे डाटा सिडफोर बरननाय ओ बैफोराव माने गोनांथि जायो आरो। आरो माबा मोनसे ओ लिरनो थाखाय टाइप खालामनो थाखाय जों मबाइलावथ' जोबोद उसुबिदा जायो नालाय आरो जोंना मबाइलनिबो मबाइलनि दिसि लेबारा जोंना फिसानि थाख माखासे ओ बा थ्रा सोदोबफोरा भुल जालांनो सान्स थायोना। बेैनि बेैफोरनि थाखायनो मानो जोंनो कम्पिउटार फोर खौ' माने आंगो होननानै मावनाय जायो आरो।
अ' नोंथां माबा ओ कम्पिउटार सालायनानै लाइभआवहाय लाइभआवहाय थानो थाखाय हागोन ना हाया?
कम्पिउटारजोंथ' नोंथां ओ बेयाव जोङो माखासे कास्ट'मारनि सायावबो सोनारो नङा होमबा? ओ जोंनि बिदि माने गामि एरिया टाउन एरिया यावबा बेलेग जोंनि गामि एरियायाव माने ओ समाव कास्ट'मार जानाय समाव कास्ट'मार जायै जायो ओ बेफोरबायदि थायो नालाय। ओ समाव माने बिदिनो ओ सालायनाया एसे गोब्राब जायो ओमफाय समावलाय इदिनो ओ कास्ट'मारफोर थायोबा एभेलेबेल जायो आरोना। दा आं सानो माने बेैफोरो थांनानै थानाय कम्पिउटारजों ओ दखान होननानै थांना थानायनि राहाया माने कास्ट'मारफोरनि सायाव आरो जेब्लनो कास्ट'मारफ गैया जालांगोन अब्लानो नोङो कम्पिउटार सालायनायनि जेनेबा दखान होनायनि लामाखौ ओ गारनानै गुबुन लामा लानो गोनां जायो जागोन होननानै आं सानो आरो खिन्थु इयुनाव मा जाहैगोन दायो जेबो नु आरो नोंथां।
औ औ
ओ लोगोसेनो बेखौ ओ बेबो थागोन आरो लोगोसे इदिनो साइडआव इदिनो मा माफोरफोर जब मोनो नामा बेफोरखौ माने ट्राय लांफागासिनो दं आरो मानो होनबा दानि जुगावथ'आ मोनसेल' लामाजों थांबाबोथ' जाला नङा होमब्ला? बैसोफ्राबो ओरै जानायबो बैसोफ्राबो ओरै जानायनिफ्राय जाबोबाय जिहेथु बेखायनो माने जा हायो नाजादों आरो फारफ्रोमबो बिथिंथिंबो नाजालांदों।
औ
बेखिनियानो नोंथां नोंथांमोननिथिं दायो ओ गामि ओनसोलफ्राव ओ बोरै सोलिदों जेनेबा फरायनायनि बाव बारहावाफोरा नोंथांनि जेनेबा फंबाय बिनानावफोर बिब' बिनानावफोरनि फरायनायनि बारहावाया बोरै सोलिदों? गाज्रि ना मोजां?
ओ बर्थमानथ' मोजाङानो उनावहाय माबाफोर जाहैगोन नामा बेखौ बुंनो हाथ'वा आरो
उम
जोंनि जोंनि गामि ओनसोलावहाय प्रब्लेमा बेनो ओ दाथ' दैलां बोथोर नालाय
उम
अखा गोसा हाबाथाय दै देरबोबाथाय दैमा बारलांनो दै देर दै बारलांनो जोबोद खस्थ' जायो आरो जोंनि गामियाव थानाया बेनो प्रब्लेमा आरो
औ ओमफ्राय ओ दैमा बेफोर दैमाफ्रा बबेनिफ्राया फैयो हाजोनिफ्राय ना बबेबा थुबिल जायगानिफ्राय फैनाय जायो?
हाजोनिफ्रायनो फैनाय जायो जोंना हाजोआ खाथि नालाय।
औ नोंथाङा बेैफोर दैमा जेनेबा दै बोहैनायफोराव दुगैनो लुबैफेरबायना मालाबा?
दुगैनोलाय लुगैयो नाथाय दैमानि दैया ओ गोबां माबा
लेथ्रा
ओ बेजों लोगोसे फलकफोर फैफायो बिनि थाखायनो दुगैब्ला बो माने गारायबा माबा मोनसे जानो चान्स थायो आरो बिनिखायनो आङो दैमायाव दुगैहैफेरनाय जाया।
औ नोंथाङा दा जिथुनाखि दङ नङा होनब्ला? बेयाव नोंथांनि? लोगोफोर दङ नङा होनोमब्ला? ओ बेफोर लोगो फोरनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर साजेस्टफोर मोनो नामा साजेसटफोर माने माबाफोर थुलुंगा खांनाय मोनो नामा जेनेबा जिउआव माबायदि जानांगौ माबायदि थानांगौ बेफोरनि बागै माबाफोर थुलुंगा मोनबाय थायो नामा?
मोननायालाय मोनो।
अ दे फोरमायदो एसे
लोगोफोरजों माने ओरै बिजनेसनि लाइनाव जोङो बांसिन माबायो
ओम
बिजसनेस लानो थाखा खाय लोगोबो लायो थुलुंगाबो होयो आरो।
औ ओमफ्राय बोरै मा खालामबा मा जायो बेफोरनि बागै खिन्थायै जानांगौ ना?
बेफोरनि बागैथ' बारा एसेबां खोन्थाया
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा मा मा? जानो मोजां मोनो दे जिखुनु बुस्थु माखौ जानो मोजां मोनो? चक्लेटफोर मेथाइफोर जेनेबा मा बुस्थु? बुस्थु फिथाइ सामथायाइ माखौ जानो मोजां मोनो बेफोरखौनो खोन्थादे।
दाथ' आमथिसुवा फैदों नालाय बिनि थाइजौ खान्थालखौ नों मोजांसिन मोनो आरो आं बे बोथोराव
थायजौ
आरो औ थाइजौ खान्थाल आरो लेसु उ बिनिफ्राय थुरमुस
औ।
नोंथाङा?
औ दे बुं।
नोंथाङा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
आङो अनलाजों दाउ बिराद गोथाव मोनो जोंहा बे बर'निबो मोनसे ओंख्रि आंगो नङा होनबा? बर'नि ओंख्रिया मा होनोब्ला थ' जोंहा अनलायानो नङा होनबा? बेनिखायनो जोंहा आं फार्स्ट रोङो नोंथाङा रोङो।
औ।
संनाया जाहैबाय जोंना गिबियावनो जोंहा ओ जिथुनाखि अन गुन्दै ना अन गुन्दैखौ उवालाव सौनानै लाग्रोनांगौ आरो उवालाव सौना लानानै बेखौ जोङो दैखौ फुदुंग्रोदो दैखौ फुदुंग्रोनायनि उनाव दैया जेब्ला गोदौओ अब्ला दैैया गोदौबा ओ अन गुन्दैखौ लानानै फ्रि फ्रि होनानै होनांगौ आरो ओमफ्राय उनाव दाउ बेदर फोर दाउ बेदरफोरजों सङोब्ला दाउ बेदरखौ जों एवथ्रुमना लाग्रोदो जोंना नाफोर जेनबा नाफोर एल थुमना लाग्रोदो बेनि उनाव होसनना होदो आरो ओमफ्राय एसे गोदौ हाबोनानै खांदो जाबाय आरो जोबोद गोथाव जायो। नोंथाङालाय
नोंथाङा आं रोङो।
औ।
बयनिबो संनाय स्टाइलाथ' बेलेग बेलेगसो अब्ला
औ बेलेग बेलेग नोंथाङा नफ्राव नोंथाङा नफ्राव ओंखाम ओंख्रि संनाया गेसजों सं ङो ना अरजों मा बाजों ओ बनफोरजों सङो?
औ दाथ' गेसखौ एभेलेबेल मोना जाहैबाय बिनि नोजोरखौ बोनानै आङो दाथ दैज्लां बोथो थोर जोबोद खस्थ' ओंखायनो सानदुं दुंबाथाय बनजों सङो अखा हाबाय थाबाथाय जोंना बेयाव बननि दिगदार नालाय बिनिखायनो आङो गेसखौ गेसजों सङो आरो
औ जोबोद मोजां
औ
लोगोसे संनाय खावनायाव बिमा फिफाखौ हेफाजाब होनो मोजां मोनो नोंथाङा ना?
औ गासिबो खामानियावनो हेफाजाब होनानै मोजां मोनो आङो
ओमफ्राय नों थां
औ नोंथां दिनैनि टपिकनि सायाव एसे फोरमायनायनि थाखाय थेंक इउ
औ थेंकिउखौ बर'नि मा होनोमोनलाय औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिमबो
औ
दे।
दे बिदिब्लाय दोनथनोसै। नोंथां
हा? हेलौ औ दे दे दे दोननो हासि गोन दे
औ दे